हेल' अ नोंथाङा खोनादों ना
औ औ नोंथां खोनादों
अ नोंसांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
अ आं दा माने बर'फोरनि हाबानि सोमोन्दै माने माबोरै हाबा खुङो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सम माने रायज्लायनो होननानै नोंथांनाव फन हरदोंमोन आरो ना नोंथां
औ रायलाय जागोन नोंथां
अ बर'नि हाबा होनबाथ' नोंथाङाबोथ' एसे एनैबाबोथ' मिथिखायोआनो जेनेबा माबोरै खुङो मा मा खालामो बेखौथ' जों एसेबाबोथ' मिथिखायोआनो ओ बिनि गेजेरावनो आङो मोननैसो माने एसेसो बुंनो सानदों आरो ना जेनेबा बर'नि हाबा होननानै बुङोब्ला जोङो जेनेबा मिथिबोनाय हिसाबै बा नुबोनाय हिसाबै जोङो मोनद' रोखोमनि हाबाफोरखौ मोनो। ओ बेफोरनि गेजेराव माने मोनद' हाबाफोरनि गेजेराव जोङो माने गनायजासिननाय बा समाज गेजेराव बा नोजोरावहाय बांसिनै माने गनायथाव महर मोननाय बा माने गनायजानाय आरो ना बेखौ जोङो मोननो हिसाबै हाबा गोलावखौनो जों मोनो। माने बे हाबा गोलाव हाबा गोलावा जाहैबाय जेनेबा समाजनि नेमखान्थिजों जेनेबा मोननैबो न'खरजों गोरोब गोरोब लायनानैनो जेनेबा हाबा होखानाय आरो ना माने जेनेबा। बिसिनि न'खराबो नै नै माने हौवानि नखर आरो हिनजावनि न'खरा मोननैबो माने गोरोबलायनानै बा मोजां मोनलायनानैसो हाबा होनाय बा समाजनि नेमखान्थि मा बा दङ समाजावहाय मोनसे समाजावहाय हाबा खुंनोबा मा मा नेम खान्थि दं बेफोरखौ माने ओ मानिनानै हाबा होनाय आरोना बेखौनो जों माने हाबा गोलाव होननानै बुंनाय जायो आरो दा बे हाबा गोलावआवनो जोङो सिगाङाव मोनो जेनेबा ओ हाबा गोलाव होननानै बुङोब्ला जोङो सासे हौवानो सासे हिनजाव नागिरनाय माने जेनेबा जों फार्स्टआवनो जों बेखौ मोननो हायो जे हिनजाव नागिरनाय हिनजाव जेनेबाे देउस खायसे खायसे देवानि हमो जेनेबा हिन्जाव नागिरनो थाखाय आरो खायसे खायसे जेनेबा बिदिनो सिनायलायनाय बा बिदिनो न'खरनि सोरबा जाथि खुरमा नावहाय सोंनाय बेफोर बायदिखौबो जों मोननो हायो। आरो बोथोराव जों हाबा गोलावनि बेलायावहाय मोननो हायो आरो ना जेरैहाय जोङो। ओ बुंनाय दंदि जेनेबा हाबा मोनसे माने हाबा गोलाव जानोब्ला लामानि दुब्रि हाग्राया माने थै नायनाय बिदि बायदि मोनसे जोङो माबाखौ आरो ना माने बाथ्रा भावफोर बा बिदिनो खुगानि बाथ्राफोरखौ जों मोननो हायो आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला हाबा गोलाव होननानै हाबा लानो थाङोब्ला जोङो माने बेसे माने हिनजावनि न'खराव जों बांसिनै थांलाय फैलाय हौवानि न'खरनिया बांसिनै माने खबर ला थांहैनाय बिदिनो थांलाय फैलाया बांसिन जायो आरो ना जोंनि जाउनाव बे लामानि दुब्रि हाग्रा थैगुलायनांगौ। होननाय मोनसे बाथ्राखौ माने बाहायो आरो ना बर'फोरा ओमफ्राय बेबायदि बिदिनो मोननो हायो जेरै गिबियाव जोङो जेनेबा हिनजाव नायहैबाय जों हिनजाव नायहैनायाव लांफानाय हिसाबै मुवा बेसाद हिसाबै जोङो जौ गिसि आरो जौ गोरान जरासे लांफायो इदिनो गय फाथै जराफोर लांफायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो देवानि थागोन आरो जेनेबा हौवानि न'खरनि सानैसो ओ जेनेबा हौवानि बिफा गाहाय थागोन आरो जेनेबा गामिनि सानैसो मानसिफोर थागोन गाहाय गाहायनो बेफोरखौ लां नानै माने हिनजावखौ संहैयो आरोना जाय सोंहैबाय बिदिनो सोंहैनानै जेनेबा ओ हिन्जावा राजि दंना गैया एबा ह'नखरनिया जेनेबा बे हाबाखौ होनो राजि दंना गैया बेखौ खौ मिथिनो थाखाय जोङो आसान थेबनाय मोनसे माने उखुमाव आसान थेबनानै गारबोयो आरोना बेखौ जोङो मोनो गोदोनि समावहाय नाथाय जों आथिखालाव एसे खम नुनो मोनसै आरोना बे खान्थिखौ। नाथाय जोंनि बर'फ गोदो बेखौ बाहायोमोन आरोना माने बिनि गेजेरजोंसो जों मिथिनो मोनो जे बे हिनजावनि न'खरा हाबा हौवानि न'खरनो माने हिनजाव गहरनो गोसो दंना गैया एबा हिन्जावा हाबा जानो दंना गोसो दंना गैया जों बेखौ माने मिथिनो मोनो आरोना दा जेब्ला बिदि आसान थेबनाया जाबाय जेनेबा आसान थेबनानै गालांबाय बिनि उनावहाय जेनेबा ओ बिदिनो सप्तासे एबा स्नि दिननि उनावहाय जुदि आसानखौ हैफिनाब्ला होमबा हिनजावा हाबाय हौवानि न'खरा मिथिना मोनो आर ना आरो जेब्ला स्नि दिननि सिगाङावनो जु दि आसानखौ हैफिनोब्ला हिनजावनि न'खरनिया हिनजावनि न'खरनिया जेनेबा बिदिनो गामिनि सानैसो गाहाय गाहायफोरखौ लानानै जेनेबा ओ बिदिनो जौ जराफोरखौ लांफिननानै बा गय फाथैफोर जराखौ लांफिननानै जेब्ला बेलेग हौवानि न'खरावहाय हैफिनो अब्ला माने थांफिनो आरो ना होमब्ला बुजि मोनगोन दे हौवानि न'खरा जेनेबा हिन्जावा हाबा जानो गोसो गैयाबा न'खरा हरनो गोसो गैया। बेबायदि जोङो खान्थिखौ मोननो हायो आरोना दा जेब्ला हिनजावा जु दि राजि दङ जेनेबा स्नि दिननि उनाव आसानखौ हैफिनासै जहोमब्ला हौवानि न'खरनिया माखासे जेनेबा उननि हाबाफारिखौ मावनो थियारि जायो आरोना जेरै हाबानि जेनेबा ओ थारिख दानो जेनेबा खौ जोङो जेनेबा हौवानि न'खरनिया मा गाबनि राओ गाहाय गाहाय जेनेबा हिनजावफोर फोर गाहाय गाहाय मानसिफोरखौ लानानै बिदिनो हौव हिन्जावनि न'खरावहाय थाङो आरोना बे थांनायावबो जोङो नुनो मोनो जे खायसे खायसे जायगायावहाय जोङो जेनेबा बिदिनो जौ जराफोरखौनो लांनाय जेनेबा खायसे खायसे जायगायाव जोङो जेनेबा बिदिनो अननानै खायसे खायसेया माने जेनेबा दाउ दाउफोर लां बेफोर बादिखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो खाइसे खाइसे जाइगायाव जोंङो जेबो लाङिखौबो जों नुनो मोनो। आरो खायसे जायगायाव सिनि साफातफोरखौबो लांनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदि आरो ना। माने जायगा लायै जायगा बेफोर खान्थिफोरा माने एसे एसे आलदा आलदा जायो आरोना ओमफ्राय जेब्ला बेफोरबायदि ओ जेनबा देट थि खालामनो थांबाय हिनजावनि नखराव ओमफ्राय थांखांनायनि उनावहाय बिदिनो दे जेनेबा डेटखौ राय्लायसिगोन जेनेबा थारिखखौ मा थारिखाव लायोब्ला नों जेनेबा हौवानि न'खरा मोनसे थारिख माने सायख'नानै लायो जाय थारिगआव जुदि बे थारिक आवहाय हिनजावनि न'खरा जुदि सोलाबा एबा माबा मोनसे गोनांथार खामानिफोर थायोब्ला डेटखौ माने मिलायलायनानै उननि बा सिगांनि माखासे देरफोरखौ सायख'नानै लायो आरोना जेला थारिखआ जाखांबाय अब्ला थारिख जाखांनायनि उनाव जेनेबादिनो हाबानि माखासे लाहार फाहार खालामखांनायनि उनाव बिदिनो बारलांबा बैराथि लानानै बिदिनो जेनेबा हाबाखालि हिनजाव गोदानखौ हिनजावनि गोदाननि न'आवहाय लायनानै थ लायनो थाङो। बिदिनो लाना फैनानैहाय बिदिनो हौवानि न'खराव हाबा होफैयो बे हाबा होनायाव जोङो निरिथ बस'नाय मोनसे मोनो जेनेबा हाबानि जोङो हाबानि सिगांनो माने मोनसे निरुग बोस'नाय मोनसे खान्थि मोनो। माने निरिक बोसननाय होननानै बुङोब्ला जों मिथिनो मोनो जे जेनेबा ओ बै हिनजावा माने बै हिनजावनि न'खरनिफ्राय माने अराय समनि थाखाय फैबाय बा जोंनि बे मानसि नंला दा बे आं आंनि बा बिफा जानानै बुंगोन आरो ना जेनेबा बिफाया बुंसिगोन हिनजावनि बिफाया हिनजाव ओ जेनेबा आं आंनि फिसाजोखौ ओ अरायनि थाखाय नोंनि बा हौवा गोदाननि आखाइयाव गथायनानै होबाय बे जोंनि मानसि नोंला। बा जोंनाव थांङोल्बाबो बे आलासि महरैसो थांसिगोन बिदि आरो ना दा दुखु सु खु जेनेबा सानैजों रायलायनानै लानांसिगोन बेफोरबायदि जेनेबा आंनि फिसाजोखौ माने ओ माबा जोथोन लानायनि बा बिबाना बा हौवा गोदानानि न'खरनियावहाय गोगलैबाय फोरबायदि माने निय ओ नियम थायो आर ना निरिग बिसनायाव।
औ औ औ।
दा बेफोरखौ खालामखांनायनि उनावसो जेनेबा हाबा होबाय हाबा होनायनि उनाव हाबा जोबखांब्लासो बिनि उनावसो जोङो जेनेबा होनजाव हिनजाव गोदाननि मा होनो न'खरनिया माने हाबा जोबखांनानै हाबायावहाय आखाइ हमना होखांनानैसो जेनेबा हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ आखाइ हमना होखांनायनि उनाव जेनेबा बिसोरो थांफिनो आरोना न'आवहाय। दा नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ नोंथां। दायो जोंहा नोंथाङाथ' हाबा गोलावनि बागै गोबां खोथा बुंलांबाय नङा होमबा नोंथां। दायो जोंहा हाबा गोलाव होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङा बुंलांनाय हिसाबै गोबांखौनो आं मोनथिनो मोनबाय आरो दायो जोंहा गोदोनि आरो दानि फारागखौ रुजुना नायोबा हाबा गोलाव मोननो हायोदि गोदोनि समाव माने आसान थेबनाय सान्थिया दङमोन होननानै नोंथाङा बुंलांदों। हिनजाव नायनो थाङोबा। नाथाय आथिखालाव बे खान्थिखौ नुनो मोननाय जालिया। मानोना बांसिनानो नुनो मोननाय जाला जानो हागौ बबेबा बबेबा जायगाफ्राव आथिखालावबो दङ जानो हागौ नाथाय जोंनि जायगायाव बियो गैला आरोना। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा आथिखालाव बेफोरबायदि हिनजाव नायनो थांनाय बांद्राय जाखालानो होनजायो। मानोना आथिलनि हाबाया जाहैबाय आथिखालाव सेंग्रा सिख्लाफोरा गावसोरनो फसायनानै लाखानाय एबा गोसो थोलायखानाय हिसाबै जोंहा हिनजाव नायनि थाखाय एसेबां खस्थ' जाला आरो। नायनो थाङोबाबो जाय ख्रा एबा सिख्लाया सानैजों मोजां मोनलायखायो हिसाबै बै सिख्लानि न'खराव थांनानै रादाय खाहैनाय माहैनाय बेफोरसो जायोसै। गोदोनि बायदि आसान थेबना फैनाय गैया जाला मानोना आथिखालनिया डायरेक्ट मानो होनोब्ला गाव गावनो फसायखानाय हिसाबै जोंहा फसायनाय हौवाजोंनो हाबा जायो दा जोंहा आ हाबानि बिथिङावबो नायोब्ला गोदोनि समाव जोंहा अमा बानना लांलायलायनाय गय फाथै बानला लांलायलायनाय बारलामफा फोरा लाना थाङोमोन नङा होमबा नोंथां आरो बैराथिफोरबो थांफायोमोन माखासे गय होरि राननो। नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदिखौ एसेबां नुनाय जाला आरो। गोदो नुयोमो। आथिखालावबो नुयो नुनाया खिन्थु ओ जोबोद खम बिबांनि नुनो मोननाय जायो आरो। बबेबा बबेबा जायगायावल'सो नुनो मोननाय जायो। बबेबा बबेबा जायगायाव नुलानो होनजायो आरो गोदोनि समाव हाथासुनि खुरोमोन आरो बेयाव जाय फ्राय बै हिनजाव गोदान फैजेननाय हिनजाव गोदानखौ ओंखाम ओंख्रि संहैयो बेबायदिनो अनला देहोयो अनला संहैयो। गोदोनि समावहाय। नाथाय दा आथिखालाव जोङो हाबा गोलावआव एबा हाबा गोलावखौनो हाननांसिगोन बे गोसोथोलायना हाबा जानायबाबो नायनानै लायनाय बायदि जाहैयो नालाय आथिखालावबो।
बिदियाव जोंहा हि-हिनजाव गोदानखौ बेबायदि टेस्ट एबा आनजाद लानाय जाला आरो माने हाथासुनि खुरनायखौ एसे खम बिबांनि नुनाय जायोसै आरोे बबेबा जायगायाव। बबेबा बबेबा जायगायाव आथिखालावबो दङ। नाथाय बबेबा बबेबा जायगायाव आथिखालाव बे हाथासनि खुरनाया गैला आरो ओमफ्राय दा जोंहा बर'फोरनाथ' बायदिसिना मोनसे प्रग्रामफोर जादोंबा जोंहा रंजानाया मेन नङा होमबा नोंथां? दा गोदोनि समाव जोंहा रंजानो थाखाय खाम जथा सिफुं बायदि बायला दामनानैनो रंजायोमोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनोसै मा गेजेर ससेयाव फैयै फैयै जोंहा गोबां गुबुन हारिनि दामग्रा बेन्ड एबा बेन्ड पार्टि बेखौ दामनानै गोबां रंजानायखौ नुनो मोनबाय गेजेर ससेयाव दा आरो बिनि उनाव जोङो नुनो मोनलायबाय मा दा आथिखाल गोनोखो मुगा जों दिहुननाय बक्स बायदि फोरजों दामनानै मेथाइफोर दामनानै केसेटफोर दामनानै गोबां रंजानायखौ नुनो मोनबाय। बै बेफोर बेफोरबायदिनो जोंहा बर'फ्रा हाबाफ्राव गोबां रंजायो आरो बिदि दामनानैनो नाथाय आरो आथिखालाव मा आरो सोलायफिनलायबाय मा बर' सुबुंफोरनि हाबायाव दा आथिखालाव नुनो मोनोसै जोङो मा ओ दै बे खाम जथा सिफुं दामनानैनो माने जोंहा ग्रुप मोनसे एबा हानजा मोनसे लिंना लाना थाङो बेफोरबायदि दामग्रा आथिखालाव बर'फ्रा बेफोरबायदि दामग्रा मा ग्रुप गोबां ओंखारबाय बेफोरबायदिखौ दामनानै आथिखालाव गोबां रंजानायखौ नुनो मोनोसै आरो। गोदोनि बायदि आथिखालाव एसे एनै सोलिफि फिनबाय नाथाय गोदो-गोदो जेनेबा बेफोरबायदि बक्स माबा माबि माइक्र'फन साइक्र'फन बेफोरबायदि गैयामोन। नाथाय आथिखालाव बक्सआव होनानै माइक्र'फन लागायनानै गोबां रंजानायखौ नुनो मोनोसै आरो। गोदोनि समावथ' आरो गावसोर सुजुनाय देंखोफोरखौ बांसिन दामोन नाथाय आथिखालाव मा केसेटनि जा देंखो एबा मेथाइफोर बेखौ खाम जथा सिफुंनि गेजेरजों गोबां दामनानै रंजानायखौ नुनो मोननाय जायोसै आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो हाबानि फारसे गोबां सावरायनो हायो दा नोंथां जोंहा टाइमा दिनैनि सावरायनो लानाय आयदानि सायाव टाइमा गोबां जाबाय दा बेनिखायनो जोंहा दोनथ'नोसै नामा नोंथां दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ?
औ जागोन दे नोंथां।
औ नोंथां दे।